हेलौ
खोनादोंना आंनिखौ?
औ खोनदो नोथां
औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
नोंथांजों आङो दा बेरायनायनि सायाव दावबायनायनि सायाव राय्लायनो गोसो जादोंमोन आरो।
औ नोंथां रायज्लाय जागोन।
औ दा बिदिब्ला जोङो जागायजेननसै होनबा दा
औ जागोन नोंथां
दा नोंथाङा दावबायनो थाङोना थाङा?
आं ओ जेनेबा सानफ्रोमबोथ' बोरैनो थाङा ओरैनो दानाव खोनसे एबा सप्तायाव खनसे मौ-माब्लाबा साखाथियाव आरो बिदिनो माब्लाबा गोजानावबो थाङो आरो ना
औ औ नोंथाङा दा ओ मा बेसेबा गोजान जागा बेसेबा बेसे गोजान जायगाफोराव बेसेसो दावबायखो माने
ओ आंनि दावबोननि बेलायाव आं इसिबां गोजानाव थाखैबाबो आ माने जोंनि ओनसोलनिनो साखाथियाव थांबाय आरो ना। दा दावबायनायनि बेलायाव बुङोब्ला आ आं आं माने गुबुन हादोराव थांबाय बेनो जाबाय आंनि माने दावबायनायनि गिबि जेनेबा जागायजेनन्नाया आरोना।
दा नोंथाङा मा मा जायागायाव दावबायखो जेनेबा मा मा गोजान जायगायाव दावबायखो?
औ गोजान बुङोब्ला आङो दासाननै माने गोजान जायगायाव दावबायाखै ओरैनो साखाथिनि जेनेबा ओनसोल जेरैबायदि जों ओ पार्क दङ गोजोनफुरि पार्क आ आरोबाव बै खि जोंहा बगामाथि होननाय दङ। बिनि उनाव ग्रासलेण्ड औ बेफोरबायदि जायगायाव दावबायबाय आरोना।
औ दा बे ओ जोहोलावफुरि पार्क होननायखौनो जोङो मा पार्क होनदोंमोन नोंथाङा दानि बावैसो?
औ बेनो नोंथां जोहोलावफुरि पार्क
पुरि पार्काव थांबाय होनबा नोंथाङा बे पार्कआव आं आं नुनाय हिसाबै गोबां बायदिसिना बिबार दं जानो हागौना बे पार्कआव माने
औ दं नोंथां दं
औ माबायदि बे जायगाया आंनो फोरमायनो हागोनना इसे
ओ जायगायालाय नायनो समायना रमायना बिबार बागान बायदिसिना दङ आरो लाइफां बायदिसिना लाइफां समायना समायना लारि लारियै साजायनाय दङ
औ
आरो साखाथियावनो ओ दैसानि ओ रेगा ओ समायना जेनेबा अन्थाइजों बुंफबनाय मोनसे रेगा थालांनाय दङ आरो ना
औ औ
ओ आरो बिनि साखाथियावनो मोनसे न'खर फं दं ओ जेराव ओ जेनेबा जोंनि हारिनिनो सानैै ओ गेदेमा सुबुंनि एबा जोहोलावनि ओ मुसुखा दं
औ औ
दा बे ओ पार्कआव थाङोब्ला माने गावनि गोसोखौ जोङो थाजिम मोनो
औ
ओ दा मानो होनना बुङोब्ला नोङो सारि सारियै बिफां लाइ बिफां नुनो मोनगोन
औ
बिदिनो दैसानि रेगा नुनो मोनगोन
औ
आरोबावसो जेनेबा बिबार बागान बायदिसिनाखौ नुनो मोनगोन दा आं नोंथांनाव मोनसे एसे सोंथि सोंनो लुबैदोंमोन
औ दे सोंलाय नोंथां
ओ दावबायनायनि बेलायाव जों आहा गासै सुबुङानो एफा एनैब्लाबो दावबाय
औ औ नोंगौ
ओ दा नोंथाङा ओ जेनेबा मा मा जाहोननि थाखाय दावबायो एबा एबा दावबायनायाव मा मा ओ नुजाथिखौ नायनो लुबैयो जेनेबा सावगारिफोरखौ
आं दावबायनायाव थाङोब्लाथाय आंनि जिउखौनो एसे गोजोन होनोसो दावबायनो थाङो जेनेबा आं गावखौनो गाव माने एसे रोंथों होननानै दावबायनो थाङो आरो गुबुन हारिनि गुबुन रावफोरखौ एसे मिथिनो आरो बिसोरनि थासारि बिसोरनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ एसे मिथिथो होननानै आङो दावबायनो थांनाय जायो आरो
औ
आं दा ओरैनो दा जेरै शिलं मेघालया आरो बिदिनो भुटान बे खाथिनिनो जोंनि ओ गुबुन हादोर रखम जायो बे बेयाव बे बेरायनो थांदों आरो आं बेफोराव थांनानै माने बिसोरनि थानाय जानाय आरो बिसोरनि रायजलायनाय आरो बिसोरनि ओ बे हारिमुफोरखौ माने नुनो मोनदों आरो माने माबायदि एसे रोंनो मोनदों आरो
औ सोलोंनो मोनदों औ औ औ
जोबोद मोजां नांदों आरो
औ दा नोंथाङाथ मोनथिगौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा थांनायाव औ एबा दावबायनायाव जोंहा बायदिसिना मुवानि गोनांथि जायो ओ एबा जोङो ओ खायसे समाव खैफोदाव गोलैनो नागिरो ओ जेरैबाय औ जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो हाजो गाखोनाय जेनेबा हाजोआव दावबायनो थाङोब्ला जोंहा बायदिसिना बिस गोनां एम्फौ एनला बायदि अरजानायनि गोबां माने थायो आरो जेंना
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदियाव नोंथाङा मा मा राहा लानो जेनेबा सानो एबा थाग थियारि जानानै थांनो सानो नोंथाङा
ओ लोगोसे आङो बेरायनो थांब्लाथाय लोगोसे आङो मेडिकेल मिट केयार लाना थांफायो आरो बे ओ एन्टिदड हयथ'बा मलम बेफोरबायसा लाना थांफायो आरो जेरै जोंना समाव मालाबा समाव जोङो गेस्टिक हयथ'बा खर' सानाय हयथ'बा जोङो लोमजानाय लोमजानाय जायो आरो बेफोरनि थाख थाखाय आङो मुलि लांफायो आरो आरो नोंथांनि बुंनाय बायसा ओ बे एम्फौ एनला हयथ'ब बिस गोनां मबाफोर ओ बेफोरबायसा माबा खम जायोब्ला बेफोरनि थाखाय आं माने गासिबो एम्फौ एनला हयथ'बा बिस गोनांनि थाखाय गासिबो माबाफोरा ओ मुलिफोरा बेलेक बेलेग जायो नालाय बेनिखायनो जोङो बेफोरबायैसाखौ लांफानाय जाया आरो जों जेसे हायो बिदिनो खाथिनि मेडिकेल बेफोरबायसा मेडिकेल स्टर हयथबा मेडिकेलफोराव जोङो डायरेक्ट माने कनटेक्ट लायो आरो ओ बेसोरजों माने जोङो रायजलायहरो आरो जों बेफोरबायसो जादों जों मा खालामनांगौ आरो जोङो मदद बिहरो आरो
औ दा नोंथाङा मिथिखागौ जेनेबा जों दावबायोब्ला बायदिसिना जोङो मटर साइकेल एबा ट्रेन एबा जोङो गोजान जायगायाव थाङोब्ला उरां जाहाज बायदिखौबो बाहायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा नोंथाङा बुंथिनो हागोन नामा नोंथाङा मा मोनसेजों दावबायनायाव मोजांसिन मोनो आरो ओ बायदि बायदिसिना मथर गारिजों दावबायनायनि जेनेबा खाबु बेखाबु बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नों थाङा
ओ आं दा दावबायनो थांनायाव आङो बाइक कार ट्रेन बास बेफोरखौ बाहायबाय आरो आं दा एर'प्लेन
औ
बेखौसो बाहायनाय जायाखै बेनि बागै आं बारा जेबो मिथिया दा आङो बुंनो थाङोब्ला आंनि थाखाय बेस्ट होनबाथाय आंनि थाखाय कार आरो बाइकआ बेस्ट जायो आरो
औ जेनेबा मा जाहोननि थाखाय
जोङो बाइकजों थाङोब्ला जोङो बे मिथिंगाखौ जुदि जोङो बेरायनाय जायो जिथि जोङो बाइकजों बेरायनाय जायो बेदिबा बे समाव जोङो मिथिंगाखौ जोङो गावनि मेगनजोंनो मोजाङै आरो बे बारहावाखौ जोङो गावनि मोदोमाव फिल माने मोनदां नो हायो आरो
माने ओ नोंथाङा बुंनाय मथे माने गावनि सोरगिदिं थासारिखौ आबुङैनो नु नुनो मोनो आरो ना
औ नुनोबो मोनो आरो गावनि मोदोमाव नांनाय बे बारहावाफोरा माने गोजोन होयो आरो माने आरो फारसेथिं आङो कार बि बुंनो थाङोबाथाय बेखारा जोंनाव जोबोद मदद जायो आरो जेब्ला जोङो गोबांन सुबुं थाङोबा लोगोफोरजों आरो लोगोसे अखा हानाय समाव गोबां माने मदद होयो आरो
औ
उम
दा नोंथाङा जेनेबा ओ गुबुन जाय सुबुंफोरा दावबाया एबा ओ गिदिंबाया बिथांमोन बिथांमोनखौ माने दावबायनांगौ औ मा जाहोननि थाखाय दावबायनांगौ बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ जों दावबायनोथ' नांगौ गासिबो जाहाथे जोङो गोबां बुस्थुखौनो जोङो सोलोंनो हायो जेरै हारियाव माबायदि थायो आरो बिसोरो माबायदि बिदि जायो लोङो बेफोरखौ जोङो बिसोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो आरो रोंनो हायो आरो
औ औ आरो नोंथा नोंथां मोन मिथिखागौ जानांगौ जोङो दावबायोब्ला गावनि गोसो सिङाव थानाय बायदिसिना दुखु दुखु दाहा एबा सानहामनायफोराबो ओ जोबस्रांलाङो होननानै
औ औ नोंगौ नोंगौ
औ औ आंनि बादिब्ला नोंथाङा ओ ओ जाय समाव गावखौनो गोमानाय मोनो एब्ला एबा माने गावखौनो आसु खान्दा ओ जेनेबा दिप्रेसन बेफोरसा ओ थासारियाव थायो अब्ला दावबायनो थानांगौ आरो दावबायनाया जोंनि जेनेबा देहाखौ जोबोर राफोद एबा ओ सांग्रां खालामनानै लाखि खियो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
अब्ला नोंथां ओ नोंथांजों लोगोसे दावबायनायनि बागै सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों। औ जों दा औ दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथां
औ दे
दे बिदिबोला